औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो
औ औ फ्रियैनो दङ नोंथां सावरायनो हागोन
बिदिब्ला जोङो जिब जुनार फिसिनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नामा एसे
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
दे नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो बिदिब्ला जिब जुनार जिब जुनारफोर फिसिनायनि सोमोन्दै
औ औ जागोन नोंथां जोंहा माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने जिब जुनार फिसिनानै जाबोखायो आरो ना
औ औ
जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो मैदेर बेफोरखौबो जोङो गोदोनि समावहाय फिसिनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना
औ औ
जेरावहाय जोङो दाउ अमाफोरखौथ' जोङो लाखायोमोन आरोना बर'फोरा दाउखौ जोङो बांसिन लानायखौ नुयोमोन आरोना दाउखौ जोङो माने गोदोनि समावहाय लायोमोन होननानै बुङोब्ला माने बिदिनो आलासि बायदि बायदिफोर फैयोब्ला माने बेदर जानो थाखाय माने जोङो दाउफोरखौ लानाय जायोमोन आरोना आरो अमाफोर खौ जोङो माने बिदिनो ओंखाम खालाय ओंखाम खालाय न'नि ओंखाम खालायखौ जाहोनो थाखाय गारस्लायस्लाय माने न'नि ओंखाम खालायखौ जाहोनो थाखाय माने बिदिनो अमाखौ फिनाय जायोमोन आरो ना ओंखाम खालाया जे गारजायो आरोना बेखौ माने अमानो होनो थाखाय माने अमाखौ फिनाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो मोसौ मोसौफोरखौ जोङो माने दैज्लाङाव हालेवनो थाखाय जोङो फिनाय जायोमोन आरोना औ आरो जोङो मोसौफोरखौ जोङो गोदोनि समाव गोबां लानायखौ नुनो मोनोमोन बर नियाव जेरावहाय न'खरसेयावनो माने पनसासथा एकस'था गाहाम मोसौ थायोमोन आरो ना।
औ औ।
औ नोंथां आरो जोङो माने बिदि मोसौ एकस'था गाहाम माने पन्सासथा गाहाम मोसौ था थानाय माने जोङो गामियावहाय माने माहाजोन होननानै सानोमोन आरोना जेनेबा धोनिसिन गामिनि धोनिसिन होननानै जोङो सानोमोन आरो बेफोरखौ माने नायनो थाखाय माने जोंहा लावखार दा आंना बिदिखौ लानानै लुयोमोन गोदोनि समावहाय औ। लावखारबो लायोमोन दा दाहोनाबो लायोमोन आरो रुवाथिफोरबो थायोमोन आरो औ। आरो जोंहा बिदिनो मोसौफोरखौ माने बिदिनो हालेवनो थाखाय लायोमोन आरो जोङो गराइफोरखौबो जोङो लायोमोन आरोना। गराइ गारि गारि बानायनो थाखाय मोसौजोंबो जोङो गारि बानायनो हायो। आरो मैसोजों जोङो गारि बानायो मैसोफोरखौबो जोङो हालेवनो थाखाय लायोमोन आरो मैसोफोरा माने गोबां बोलोगोरा जायो आरो ना गोबां हाल बोनो हायो। हालेवनो हायो दानि जुगावथ' माने गोदोनि माने गोदोनि जुगाव दानि बायदि ट्रेक्टर बायदि बायदि जों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो गोदोनिया माने बिदिनो मोसौ मैसोजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। नङा होनबा नोंथां?
उम।
औ आरो जोङो मैदेर मैदेरफोरखौबो जोङो गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जेरावहाय जोङो गिदिर गिदिर खामानि दंफां खुन्दा बोनाय दंफां बोनाय दंफां खुन्दा थिखो नाय
औ।
बायदिफोरावहाय जोङो मैदेरफोरखौ जोङो ओ खामानि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो औ। औ औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो बोरमाफोरखौ जोङो गोबां फिनायफोरखौ नुनो मोनोमोन।
औ।
औ बोरमाफोरखौ फानो फिनानै फिनानै फानो रांखावरि नांगौ समफोरावहाय औ आरो जोंहा गोबां ओ बिदिनो दाउ, अमाफोरखौ जोङ फिसिनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो
औ औ। गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना।
औ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दाउ, अमा फिसिनायफोरनि बेलायावहाय जोङो माने गोदोनि समावहाय जोङो खम खम नायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ।
औ जेरै ओ जोङो माने दाउ, अमा फिसिनायाव जोंहा खम खम फिसियोमोन आरो दानि जुगाव जोङो ओ बिदिनो माने गोबां बुरजा बुरजा लासै आरो ना दाउ, अमा फिसिनायनि माने फार्म बानायबाय दाउ, अमानि जेरै ब्रयलारनि फार्म, लकेल दाउनि फार्म, आरो अमानि फार्म आरो बिदिनो अह बोरमानि फार्म बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। औ आरो जोङो माने बिदिनो बानायनानै माने गोबां रांखावरि आरजिनो हादों आरो।
औ।
औ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो नांगौ समाव माने फैसा थाखा नांबावगौ जानाय सम बेफोरखौ फाननानै माने जोङो मोननो हायो आरो ना। रांखावरिफोर मोननो हायो औ आरो जोंहा गोदोनिफ्राय ओ जिब जुनार फिसिनायनि बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै होनोब्ला गोदोनि समावहाय माने ओ गोबां ओ जोङो जिब जुनार फिसिनाया माने ओ खम यै खम फियोमोन आरो बिदिनो रांखावरि आरजिनो थाख माने फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो दानि बेलायावहाय जोंहा माने ओ रांखावरि आरजिनो फिनायखौ जोङो नुनो मोनसै जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दाउनि फाराम बानायनाय बयलारनि फार्म बानायनाय बोरमानि फार्म बेफोरबायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। बेनि अनगायैबो जोङो माने दानि बेलायावहाय जोङो ओ मोसौ मोसा मोसौ मैसो गराइ बायदि लानो जोङो खम नुनो मोनबाय आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोदोनि बायदि हाग्रा बंग्रा बायदि बायदि गिदिर गिदिर दुब्लि फोथार बायदिफोर गैला आरोना। दानि जुगावहाय थ' जोङो दानि जुगाव माने गोबां बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावहाय माने दुब्लि फोथार बायदिफोरा माने हाग्रा बंग्रा बेफोर माने जोबस्रांबोबाय आरोना। जोबस्रांबोनायनि माने जोङो खानो जायगा गैला बेफोरखौ ओ मोसौ बोरमा बेफोरखौ माने खा नो जायगा गैला।
बेनि थाखायनो माने ओ खम लाबोनांबाय जाबाय आरोना खम लानानै आरो औ। नोंथाङाबो होमबा जिब जुनार फिसिनायनि सायावहाय फंनैसो। फोरमायनानै होदो नोंथांङाबो।
औ जिब जुनार फिनाय ओ नोंथांङा माखासे बाथ्रा बुंलांबाय नोंगौ थारैनो बेफोरबायदि जोंनियाथ' गोदोनि समाव बिदि गोबां मोसौ मैसो मैदेर आरो बोरमा दाउ अमा बेफोरबायदि गोबां फिनायखौ जोंहा नुनो मोनोमोन आरो। मा होनो गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि बर'फ्रा आबादारि गाहाय हारि हिसाबै बै जोंहा आबाद मावनानै जाग्राखाय माने मोसौफोर मैसोफोरा जोंहा थाखाथारोमोन आरो गोदो। जोंनि समाव बे जोंहा बेजों हालौनाय जायो नालाय हालेवनाय ओमफ्राय बे समाव ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोबां बुरजा बुरजा मोसौ मैसो फिसियोमोन आरो। ओ जिथु हालेवनो थाखाय गोबां माने हालिसेल' नङा हालिनै हालिथाम बेफोरबायदि हालेवलायनाय जायोमोन आरो जोंनिया। आरो गोदोनि सुबुंफ्राथ' माने माहाजोन माहाजोन सुबुंफोरा ओ गोबां दाहोना रुवा थि बेफोरबायदि लानानै जिहेतु न'खर ग्रोम ग्रोम न'खर खुङोमोन बे समाव बै बिथांमोननियाव माने गोबां मोसौ मैसो सो बेफोरबायदि थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो दा बिदिनो हालिनै हालिथाम बिदि हालेवहैयोमोन हालेवनाय समाव जोंनाथ' गोदोनि समाव बिदि ट्रेक्टर बायदिसिना बिदिनोबो बाहायनाय गैयामोन जाहैबाय। बेनिफ्राय जोंना बिदिथ' मोसौ मैसोखौे गोदोनि समाव माने फानाबोमोन आरो बेफोरबायदि। न'आव खालि माने खामानियाव नांगौनि थाखायल'सो माने फिनाय जायोमोन आरो। जेनेबा हालेवनायफोरनि थाखाय बा खामानि मावनो थाखाय बबेबा गारिफोर मोसौ गारिफोर मैसो गारिफोर बिदि बोनो माल रोगानो बिदिनि थाखायसो। आरो ओमफ्राय मोसौ गाइफोरखौबो गाइखेर जानो मानो ओमफ्राय मा होनो बेखौ जेनेबा फिसा मोननो थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय फिनाय जायोमोन आरो। गोदोनि समाव दाउफोरखौबो जोङो लायोब्लाबो न'आव जानो थाखायल'सो फिनाय बेदिखो नुनो मोनोमोन। जेरै गोदोनि स समावहा माने आलासि आलासि दुमसि फैयोबा जाहोनो बा बे बेदर ना बेदर माने बायहरब्रबनो मोना बेखौनो जाहोनांगौ होननानैसो फिनाय जायोमोन आरो। बिदिनो दाउफोरखौथ' जोंहा फुजाफ्रावबो बोलि होनाय मानाय फोरावबो नांगौ जायो। बिनि थाखाय फियोमोन आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरखौ होयोमोन नालाय। ओ अमाफोरबो फुथारनानै जालायलायोमोन होननाय बा अमाफोरखौबो होयोमोन होननाय खोनानो मोनो आरो। दा अमाफोराबोथ' जोंनि बर'नि मोनसे जाग्रा मा होनो बेखौ बेदर दा अमाखौथ' जोंहा जाखाथारोआनो बर'फ्रा। आरो फियोबो आरो बयनिबो न'खर न'खर दा नाथाय आथिखालाव बेफोरो माने गासैबो बिजनेसनि लाइनथिंजाय थांजोब बाय आरो जिहेथु जोंहा अमा, दाउ होन बोरमायानो होन बिदि फार्म खालामनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव। जोंहा गोबां जायगाफोरावनो बिदि अमा फिसिनानैबो माने मुंदांखा जा जानाय मानसिफोर बिदि जोङो खोनानो मोनोना जेरै तेजपुरनि मनुज बसुमतारी जे फिग मेन जायखौ बुंनाय जायो। ओ बिथांआबोथ' माने अमा फिसिनायनि थाखायनो जो-जोबोद मुंदांखा माने मुंदांखा आरो। बिनिफ्राय दा जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा बिथांनाव थांनानैबो माने सोलोंहैयो जिहेथु ओ अमाखौ माबोरै फि फिनांगौ मानांगौ बिदि जोंनि खाथियावबो माने सेंग्राफोर गोबां दं आरो जाय फरायनानै माने मोजाङै फराय फुंजोबासै ओमफ्राय ओरैनो न'आव थाबाय बिथांमोना थांनानै सोलोंहैयो आरो माबायदि खालामनांगौ फार्स्टआव बिथांनि फार्मावनो थासिगोन ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावसिगोन। उनावहाय ऐ इफोरखौ सोलोंनाबो फैसिगोन। ओमफाय फैनानै गावबा गावनि न'फोरावबो बिदि फार्म खालामनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि जायगा याव। दा बेबायदिनो ब्यलारफ्राबो जोंहा गोबां फार्म खालामो आथिखालाव। फाय बेखौथ' जोंहा एन जि अ' निफ्रायबो आथिखालाव मोनोना बयलारफोरखौ नाय जायो। बिदि गोबां जायगायाव फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो। दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बिदि बोरमा बायदिसिना बेफोरखौबो गोबां फिसिनाय जायो। ओय अमा, दाउ बायदिसिना फिसिनायखौबो आथिखालाव माने जिउ राहा हिसाबै लानो हायो आरो। थांना थानायनि माने जिउ राहा हिसाबै ओ साख्रि बाख्रि गैलायलायाबाबो माने गोबां सुबुंफोरा बेजों नो जिउ राहा महरै लानानै थांनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा बेबायदिनो जोंनि गामि गामि माने अमा फिसानि फायखारि खालामनानै जानाय बा अमा बेदरफोरखौ फाननानै माबा जानाय बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनो। हाम अमा फिसाफोरखौबोथ' फाननो बिदिनो फायखारिफ्रा गामि गामि लायनानै ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां साप्लाय हरनाय नाय बिदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय लांफै फैयो बिदिनो थायो नालाय लांफैग्राफोर बिदिथ' माने जोंनि न'निफ्रायबो बिदि साप्लाय हरनाय जायो नालाय। ओमफ्राय आङो नुनो मोनदों आरो गोजान गोजान बा नागालेण्ड, अरुणचलनिफ्रायबो ओमफ्रायो नागालेण्ड गलाघात ओरै शिलं बेफोरबायदियाव साप्लाय हरनाय। जायो आरो। बेफोरखौ नुनो मोनदों। ओमफ्राय दा बेफोरजोंनो माने जोंनि थांना थानायनि राहा महरै जेनेबा लानो हायो। आरो गोबां जेबो साख्रि बाख्रि मावलाय लायालासिनो बि बेजोंबो थांनानै थानो हायो होननानै आं बुंनो सानो। आरो दा जिब जुनारा जोंखौ माने थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो होननानै बुंनांगोन। जिहेतु जिब जुनार फिसिनानैनो जोङो फिसा फिसौखौ फोरोंनो हानाय न'खर सुंनो हानाय बिदि जोंहा गोबां राहा जानानै फैबाय आरो आथिखालाव। नोंथाङाबो मा होनो बेखौ बिदि जिब जुनार फिसिनानै जेनेबा रां खामायनायनि बिथिङाव माबोरै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ सानो नोंथां।
औ
औ दानि बेलायावहाय माने गोबां जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो गावनि जिउखौ दानो हायो। आरो जेराव बुङो साख्रि बाख्रिखौथ' जोङो मोनस'नो हायाब्ला जेरै ओ जोङो बिदिनो ओ दाउ फार्म ब्रयलार फाराम अमा फार्म बिदि खालामनानैबो माने गावनि जिउखौ माने गोजौ थाखोसिम लांनो हायो आरो ना आरो नांगौ बायदि माने रांखावरिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना
औ औ
औ आरो बिदिनो जोंहा माने गोबां बेफोरबायदि ओ फिनायबायायदि फोराव माने गोबां ओ गोरों गोरा जानांगौ जायो आरोना जेराव जोङो